आंखौ खोनादों ना हेलौ औ। दे होमबा। रायज्लाय जागोन।
सोंनो नागिरदों आङो ओ
दे
जेब्ला क्लास नाइन टेन स्टेेनडार्डाव थायोब्ला अब्ला नोंथांनि हबिया मा सोंब्ला नोंथाङा मा हबि सानो। लाइमोन समाव?
बे समावथ हबिनि सोमोन्दै आं एसेबां मोजां मोनथिनाय गैयामोन आरोना बुंनो थाङोबा बेनिफ्राय आङो बांसिन फरायनायावनो मुखुबमोन आरो बै समाव। हबिया मा होनोबा थ बे समाव आङो आङो आङो खन्थाइ आरि लिरोमोन आरोना खन्थाइ लिरनाय बा बेफोरबायदियाव उन्दै समाव। बेफोरबायदि टाइमाव गोसो होयोमोन आरो बे टाइमाव आं बेखौनो बुङोमोन बिदि जा जेनेबा खन्थाइ आरिनि सायाव खन्थाइ लिरनाय बायदिनि सायाव नाथाय उनाव देरनो हानाय आंनि हबिया सोलायदों आरो दा आं मोजाङै मिथियो हबिया मा नंगौ नङा। बेनिफ्रायथ उन्दै समाव बिदि एसेबां मोजां मा मा होनगोन बेखौ बुजायग्रा मानसि लोगो मोनाखैमोन आरोना जाय आंखौ बुंनो हायोमोन ह
ओ ओ।